ओ हेलौ
हेलौ
खोनादोंना खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा मा खालामबाय दं दालाय?
आङो ओरैनो गोलांला बायना दं नोंथां
अ नोंथाङा फ्रि दा ओमबा ना?
औ दा दंथ'यो दे फ्रियैनो
नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ आं मानि थाखाय कल
औ मिथिगौ दा मानि थाखाय सावरायो नोंथाङा बुंदो
अ दा आङो आबादनि आबादनि बागै सावरायनो सानदों
औ
दाथ' आबाद मावनाय बोथोर नङा होनबा माइ गायनायनि
औ औ
जों माइखौ दा दैज्लां बोथोराव गायो आरो बोथोर हिसाबै जों बायदि बायदि मैगं गायनाय जायो आबाद मावनाय जायो दा जोङो आबाद होनबा माइ गायनायनि आबादखौ जों माबोरै गायो बेनि बागै एसे सावरायनोसै नोंथाङाबो एसे बुंबानो जाबाय माइ गायनायफोरा मारै मारै
औ औ दे होमबा
माइ गायनायनि सोमोन्दै
आंङो औ माइ गायनायनि बादै एसेब्लाबो आङो सुंदैब्लाबो बुंलांसै नंङा होमबा नोंथां
औ
औ दाथ' जोंङो बर' माहारि हिसाबै माइ गायो जोंनि असम होनबाबो अरजाला जेनेबा अस माव जोङो माइ गायनानै जाग्रा जोङो माइ गायनानै जोङो गोबां रां खामायो नङा होमबा माइखौ जोङो दा आसार दाननिफ्रायनो जों बैसाग दाननिफ्रायनो जोङो माइखौ गायजेनो नङा होमबा नोंथां बैसाग जेठ आसार सावन बे दानसिम जोंङो माइखौ गायो आरो सिगांनि दिनावथ' गोबां माइ दंमोन जेनेबा आसु माइ माइसालि माइ बिदिनो जोसा माइ बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि माइ दंमोन दानि दिनाव आरो बेफोरनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि माइनि जोलैखौ जोंङो नुनो मोनो खोनानो मोनो नोङा होमबा नोंथां बे माइआ गोबां माइ ओंखारबाय बाइस्मुति ओंखारबायनो गाहाय जाद बाइस्मुथिनो जंग बुन्दुनो माबा बा मा होनो बेखौ बिदिनो गोबां जादनि जेनेबा बिगियाननि आदबजों औ बिगियाननि आदबजों दिहुन्नाय गोबां माइनि जोलैखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
औ दा बिदिनो जोङो माइ गायग्रा गाहाय गुदि हारि होननानै जोंखौ बुंबाबो लस जानाय नङा आरो नोङा होमबा जोङो बिदिनो माइजों लोगोसे गोबां बिदिनो खेथिबो जोङो आबादबो मावो जोंङो दा ओ मैगं थाइगं बायदिसिना जोंङो आबाद मावनानै लायो जोंङो थाइसे थाइनै खरसानि थाखायबो जोंङो ओ मैगं थाइगं जानो जानोबो गायो आरो थाइसे थाइनै रांखावरि खामायनो थाखायबो जोङो मैगं थाइगंखौबो जोङो गायो नंङा होमबा नोंथां
औ
बिदिनो रा मैगं थाइगं फाननानैबो जोंङो गोबां रां खामायनो हायो जेनेबा नोंङो फटलसे ओ पटल मैगं जिंखा मैगं जोगोनार मैगं बिदिनो खांख्रिखला ओ केरेला बेफोरखौ गायनानैबो जोंङो गोबां रां खामायनो हायो नंङा होमबा
औ नंगौ
औ बेफोर आबाद मावनानै जोंङो गोबां रां खामायनो हायो जोंङो नांनाय खिनिखौ जोङो सुफुंनानै लानो हायो आरो बेफोर आबादखौ मावनानैबो माइ आबाद मावनानैबो जोंङो जासे जानानै जोंङो फाननोबो हायो नंङा होमबा नोंथां औ दा औ दानि दिनावथ' जोंङो ओ बायस मुथि माइ बा रनजित माइ बेफोरनो गोबां जायो जों बिगासे हा गायोब्लानो ओ जोङो बेसे जिबा जिबा मन जिथाम मन बेफोरबायदि जायो नङा होमबा बिगासेयाव होनबाथ' नोङो न न'से हायावथ' बिगासेल' थाया खायसे खायसेया बिगाथाम बिगा ब्रै बिगाबा बिदिनो दस बिगाहालागैनो हाया थायो आरो होनबाथ' जोङो जानायनि बागै जोङो गोबाङानो आग्लायो बे आग्लायनायखौ जोङो फाननानै गोबां जोङो रां खामायनो हायो आरो बेफोरबायदि आबाद मावनानैबो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ दे होमबा नोंथाङाबो फंनैसो बुंलांदो आबादनि सायाव
आबादनिफ्राय होनबा बिदिनो मैगं थाइगं जेरै फाथो दा फाथोनि आबाद मावनो हायो जेरै जों फाथोखौ गोबां बायदि खामानियाव बाहायनो हायो जेरै खुन्दुं बानायनायाव आरो ओंख्रि जानायाव नारजि बेनिफ्राय नारजि ओंख्रियाव अन बेदर अमा बेदरफोरजों संजायो
औ
आरो दिरुं बानायनानै जों बायदि बुस्थु खाना खाना दोननो हायो
औ
आरो गोदोनि दिनाव आरो गोदोनि दिनाव इदि फाथोनि माबाजोंनो जों साखिबो लागायनो हायोमोन
औ न'बो लुनो हायोमोन बेरा दुमनानै
औ बिदिनो बायदि दिरुं बानायनाय बायदि खामानियाव बाहायजायो आरो
औ
आरो माखासे बिदिनो आबाद होनोब्ला जेरै मा होनो गोजां बोथोराव जोङो लाइ मैगं बेसरनि आबाद बेफोरखौ खालामनो हायो बेसर मुला बेसरखौबोथ जों थाव थावबो बानायजाबाय ओमफ्राय ओंख्रिबो जाजाबाय भाजाबो जाजाबाय बिदिनो
औ
आरो माखासे बायदि रोखोमनि मैगं दंबावो जों जानायाव फाननायावहाय बाहायनो हायो फैसा रां खामायनो हायो
औ बिदिनो गोबां बिदिनो जोङो आबाद मावनानै जोङो मोनफा नङा मोनफा जों आबाद मावनानैथ' जोङो
गावनि नांगौखिनिफोरखौ सुफुंना लानो हायो नांगौ बुस्थुफोरखौ लानो हायो फाननानै न'खर न'खरफोरखौ सालायनो हायो फाननानै
औ
आरो जेरै जों सबाइनि आबाद सबाइनि आबाद मावनानैबो जों रां खामायनो हायो आरो बिदिनो बायदिसिना मैगं थाइगं मैगंफ्राथ' बोथोर लायै बोथोर मेरला मैगं दं
औ
बोथोर लायै बोथोर जों खामायबाय थानो हायो आरो मैगंफोरखौ फाननानै
औ
आरो
बिदिनो गोबां रोखोमनि जोङो आबाद मावनानै जोङो फैसा खामायनो हायो हायो औ
नोंथाङा मिथि जेनेबा माइनि आबादखौ जों माबोरै माव मावो फार्स्टनिफ्राय लानानै
अ जोङो गिबि गिबियावनो जोङो माइ आबादखौ जोलै माबा मोनसे जोङो माइ गायगोनबा जेनेबा जोङो आयजुम माइखौनो गायबाय आइजुम माइखौ जोङो गिबियावनो जोङो जोलै लानो नांबाय जोलै बायनांबाय बे जोलैखौ जोङो सिगाङावनो सोमनानै लाबाय सोमनानै बेखौ जोङो सानसे बा साननै जोङो दैयाव सोमनायनि उनाव बेखौ बोखांनानै जोङो गाजा रज' होबाय बोरियाव ओमफ्राय गाजा रज' होनानै जोङो बेखौ दुफु दुफु दैजों एवग्लिनानै जोङो
बेखौ खोथिया महरै फोग्रोनाय जाबाय आरो बे खोया खोथिया महर रै फोग्रोना लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दान मोनसे बा दान मोनसे नैजि दिन बेफोरबायदि जोङो दुब्लियाव दोननानै जोङो जेब्ला खोथियाया जौवो खोथिया एसे गिदिर जायो राहाङो होब्ला जोङो बे खौ हाखौ जोङो गासिबो खौबो खारायनानै लाबाय खारायखांनायनि उनाव ओ मा होनो सामार होबाय सामार होखांनायनि उनाव बेखौ एवगारखांनानै खनसे एवब्लानो जोङो गायो। गायनो हानाय अबस्थाखौ खालामनानै जोङो बेखौ गायनानै गायो आरो माइखौ। जेथिया गायजानाय अबस्थासिम जोङो हालेवनानै हाखौ फोमोननानै लाखांनानै जोङो बेखौ जोलैखौ खोथियाखौ गायनाय जाबाय आरो। बे गायखांनायनि उनाव जेब्ला माइआ जेथिया ओंखारो जेथिया मोनो अब्ला जोङो बेखौ मा आरामसे मोसौजों बा ट्रेक्टरफोरजों बा मेसिनजों जोङो बेखौ मारा होनानै जोङो लानो हायो आरो। बे मारा नाखांनायनि उनावथ' जोङो बेखौ आरामसे बस्थाफोराव बत्रिफोराव फोराननानै सो सोनानै दोननाय जायो आरो बे सोना दोन खांनायनि उनाव जोङो नांनायसेबांखौ जोङो जानो थाखाय लाखिनानै नाङिखौ जोङो ओ जेनेबा जानायनि आग्लायनायफोरखौ जोङो फाननानै बेजोंनो जोङो न'खरनि फरायनाय गाननाय जोमनाय थाइसे थाइनै जानाय लोंनायनि खरसा बेजोंनो जोङो खालामनो गोनां जायो आरो।
दे होमबा लाय दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाफैबाय नोंथांनि फ्राय खोथाफोरखौ मिथिनानै मोजां मोनबाय गोजोननाय थाबाय दे। औ